हेल' औ खोनादों नोंथां आंनि माथोखौ?
खोनादों दे नोंथां।
अ मा खबर नोंथांना?
मोजाङैनो दं नोंथां
औ औ
दे नोंथांजोंहा दिनै मागोआव मा मा फिथा सावनाय जायो बेनि बागै एसे सावरायनि
औ दे दे ओरैनोथ' मागोआ जोङो पुस दानजोबनायनि उनाव ओ फालिनाय जायो।
औ
जों बेयाव फिथा जायो। आरो गेदेरफोरनिफ्राय जोङो बोर लायो खुलुमनानै
औ
आरो माखासे आलासिफोर लिंहरो फिथा जानो आरो आलासि जानो लिंहरनाय जायो।
औ
आरो फिथाफोरावथ' जोङो माखासे फिथा सावो जेरै, एन्थाब फिथा नारखल लारु
औ
सावनि फिथा, सिबिं लारु आरो माखासे फिथा सावो आरोना जेरै थिख्लि फिथा लावदुम फिथाखौनो होनो नामा?
औ औ होनो
बायदि बायदि रोखोमनि फिथा सावनाय जायो।
औ
औ आरो खायसे खायसेयाथ' मबाइलफोराव नायनानै बेसेन लारुबो खामो
उम औ
आरो खायसे खायसे आरो बादामफोरनिबो लाारु खालामो।
औ
उम ओरैनो नोंथाङा मा फिथाखौ जानो मोजां मोनो?
आंथ' नोंथां दा थावनि थावनि फिथा जायखौ जोङो थाव सिथाव होननानै बुङो न' बे फिथाखौ जानानै मोजां मोनो
औ औ नोंथाङा बोरै सावो बोरै खालामो एसे फोरमायदो नामा नोंथां
औ ए आं जाखिनिखौ हायो बेखौनो फोरमायनोसै आं नों थांनो थावनि बे थावनो थाव सिथावखौथ' जोंना गिबियावनो ओ देग्रोना लानांगोन माइब्रा माइरं बा माइरं गोसोम न' थाव थाव सिथावा जोंनिया माइ ब्रा माइरं नङाब्ला ओ माइरं गोसोम बे मोननै नङाब्लाथाय जाखाया आरो ना ओ जों जाय माइरंखौ जायो बे माइरंखौ जुदि जोङो देनानै बानायोब्लाथाय गोरा जायो आरोना जानायावबो थावनाय मोना बेनिखायनो ओ सुबुंफोरा बा मानसिफोरा ओ माइब्रा आरो बै उ माइरं गोसोम न बे मोननैनि बे मोननै ओयनिखौनो माने बे मोननै माइरंनि माइ दिरुंनि माने थावनि थाव फिथा न' बे थाव सिथाव फिथाखौ बानायो आरो ना बेहाय गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमग्रोना लानो नांगोन सोमनानै नै घन्ट दाबा थाम घन्टा समसो जोङो ओ दैयाव सोमनानै दोननांगोन सोम खांनायनि उनाव सोरबाबा ओ खायसेया सुखानानै सोमो खायसेया आरो ओ सुवालासिनो सो सोमो बिनि उनावसो माने सुयो आरो ना
नोंथां ओरैनो सोमाबा जायोना जाया मानि थाखाय सोमनाय जायो नोंथां
सो सोमाबा जाया बियो माने मानो होनोब्ला बेयो गुन्दै जानांगौथ' गुन गुन्दै जायोब्लासो ओ माने ओ फिथाखौ जोङो देनो हागोन बे माने गुरै जागोन गुरै जागोन आरो ना गुरै जायोब्लासो जों देनो हागोन गुरै जायाब्लाथ' जोंना अन गुन्दैया ओंखारा नालाय ओ बेफोरबायदि आरोना ओ बिदिनो माने सोमनानै लानांगौ सोमनानै ओ नै घन्टा थाम घन्टानि उनाव जोङो थिखांबाय थि खांनानै सुखांबाय सुखांनानै एसे माने दैखौ सरथ होनांगोन सरथ खांनानै जोङो देबाय आथिखालावथ' ग्रेडार मिस थिनबा बिदिनो माने ओ ओ गुन्दै खालामग्रा मेसिनफोरजों देबाय बिदिनो दिंखि खियावबो देयो दिंखियावबो देनो हानायफोरा देबाय बा उवालावबो देबाय बिदिनो माने गुन्दै खालामखांनानै बेखौ जोङो ओ खायफाया माने सुंख्रैबो होयो खायफाया सिनिबो होय न' बेफोरबायदि माने सुंख्रि होयोब्ला सुंख्रि होनानै बै अन गुन्दैयाव ओ गलायनानै लानो नांगोन आरो जों खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ